हेलौ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ अब्ला ओ नोंथाङा एसे फ्रि दङब्ला जों ओ एसे ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होमबा? ना हमनाय, औ बर'फोरनि ना हमनाय दा ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे ना हमनाय होनोब्ला नोंथाङा मा बुजियो? आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि ना मोनो बिनि बागै एसे
अ' अ' ना हमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेरैहाय
बर' सुबुंफोरा ओरैनो ओ
खायसे खायसेया ना गुरनानैनो जिउ खुंनानै थायो । ओ ओ ना गुरनायाबो ओ बर'फोरनि आरिमुनि मादाव मोनसे जाहैदों।
औ नंगौ नोंथां।
दोनि आबै आबौमोननिफ्रायनो ओ बेफोरबायदि नाफोरखौ गुरनायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों।
औ
ओ नाखौ माजों माजों गुरो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ औवाजों बानायनाय जेखाइ, जेंगाय खबाय बेफोरखौ लानानै जोङो ना गुरनो हायो ओ
औ
खबइ खबाइखौ जोङो ना लानायाव बाहायो।
औ थारैनो।
जोङो जोंनि बिथिंजाय गुरनानै मा मा ना मोनो होननानै बुङोब्ला ना बोथिया, ओ ना फिथिख्रि ओ सें, गोरि बेफोरबायदि बेफोरबायदि बिदिनो मावया ना सिंग्रा बालाबोथिया
बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बेफोरबायदि रोखोम बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि नाफोर खौ मोननाय जायो आरो ओ जोंनि बिथिंजायथ' गोदो गोदो गोेदोर ना मोननाय जाया।
औ।
नोंथां नोंथां मोननिथिंजाय ओ मा मा ना मोनो? गुरोब्ला ओ गुरनायनि अनगायैबोथ' ओ गोबां आदब दोङो ना हमनानै हमनायनि।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होदो।
अब्ला नोंथां बुंनाय बायदिबाथ' जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ ना हमनायाथ' जायो जेरै ओमफ्राय बेयाव गोबां आदबफोर दङ। जेरै जोङो ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ आगजुफोर बाहायनाय जेखौ नुनो मोनो जेरै नोंथां मोननि ओनसोलनि बायदिनो खबाय। जेखाइ, खादा ओमफ्राय ओ जालि। ओमफ्राय सेन। ख'खा बेफोरखौबो ओ जोंनि सुबुं ओ ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव ना हमनाय गेजेराव नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओमफ्राय ओ औ। ओमफ्राय बेफोराथ' बेफोर ओमफ्राय बेनि अनगाबो जोङो जोंनि ओनसोलनि जोंनि ओनसोलाव मा मा ना हमो होननानै मा मा ना मोनो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि ओनसोलाव मोननाया नाफोरा जाबाय ना बामि खुसिया ओ ना फिथिख्रि, बोथिया, नास्राय। ओमफ्राय आरो एम ओ एम्फौफोरनि गेजेराव एंख्रब, एम्बु ओ गां जेमा लानजाय गोलाव बिदिनो गोबां रोखोमनि एम्फौफोरखौबो मोनो ओमफ्राय। नाफोरखौबो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलथिं। ओमफ्राय ओ औ। ओमफ्राय जोङो ना हमनाय होनो बुङो बुंबावोब्ला ओ बे जेखाइ खबायनिल' नङा। आरो जेब्ला जोङो दै गेदेरफोर हमनो नागिरो। अब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ नाखौथ' खादाजोंथ' उरनो हायान बे गेदेरद्रायखौ बेखौ जोङो औ मेसिनफोरजों बाहायनानै सारनानै बेयाव जमा-जमा हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ थारैनो।
औ ओमफ्राय बिनिफ्राय हमनानै ओ जोङो बारायानो गासिबो माने हमना लाङो आरोना मेसिन बायनानै मेसिन बायना माने मेसिन लाना फैनानै ओ दैखौ सारनानै औ ना खौ हमनालाङो ओमफ्राय ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिनि अनगा ओ मेसिन बायनायफोरा ओ मेसिनजों ना हमनाय दङ नामा नोंथां।
ओ जोंनि बिथिंजायथ'ओ मिसि सिनजों ना हमनाय जाया ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि थिंजाय ओ दैया बारा एसे गोबावहालागैहाय थाया ओ दैज्लां बोथोराव जायो। आरो मेसें बोथोरबाथाय रानो‌।
अ नोंगौ नामा नों
औ थारैनो।
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बिदि बान्दो गेदेरफोर एसे गैया आरोना । बेखौ होननो हागोन। अब्ला बिनि अनगा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि खखा सेनफोरखौ सायोदां माथो नोंथां।
औ थारैनो ओ जोंनिया ओ गिबियाव दै जाग्रोयोब्ला औ दै जाखांनानै ना जाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेखायजों जेंगायजों गुरगोन आरो जेब्ला दैया राननोसै समाव एसे एसे ओरैनो जिरि जिरि बोहैलाङो। बाय थायो अब्ला जोङो बेयाव बान्दो थेथेनानै ओ खखाजों नङाब्ला सेन सेनफोर सानानै ओ नाखौ हमनाय जायो आरोना नोंथां।
अ अब्ला ओ औ बुंलाय नोंथां।
ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओरैनो नो दैज्लां बोथोराव दै जाखांनाय उनाव उनफोरावबो जेब्ला नाफोरा नाफोर गोरलै गोरलैनिफ्राय देरनानै एसे गिदिर गिदिर जायो ना फिथिख्रिफोर जेरैहाय ना बोथियाफोर बेफोरखौ जे जों जे जोंसो सारनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो लाङि सानानै जानाय खौ नुनो मोनो। औ ओ बेनि अनगायै गुबुन आदबजों जोंनि बि थिंजाय नाखौ हमना जानायखौ नुवा आरो ना नोंथां।
औ ओमफ्राय ओ ओ जोबोद मोजां नोंथां। ओमफ्राय बिनि अनगा नों थां मोननि ओनसोलाव जेनेबा बे ना ओ हमना लाबोनायखौ मानसिफोरा माने फाननानैबो जायो ना न'आवल' जायो?
ओ जोंनि बिथिंजाय थ' बारा इसिबां बिबांनि ना मोननाय जाया ओ बेनिखायनो फाना आरो ओ ओ रैनो न'आव जानायखौल' दसे दसे गुरो बयबो।
औ
औ ओ दैमायाथ' बारा गिदिर नङा ना लाय ओ नोंथां। बेनि थाखायनो दसे दसे गुरनानै न'आव जानाय खिनिखौल' गुरो।
औ अब्ला मोजाङानो। ओम जो-जोंनिथिं माने ओ एसे दै बुरजा दङ नालाय एखायनो जोंनिथिं सुबुंफोरा ओ फानोबो आरो जायोबो। बेखौनो गोरानबो खालामो आरोना जोंनि ओनसो सोलस थिं।
औ ओ नोंसोरनिथिं ओम अब्ला दैया रानाब्ला
औ
अब्लाथ' गो-गोदोर गोदोर ना
औ दोङो नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव माने एसेलाय गोदोर गोदोरलाय मोनद्राया ओमबाबो
औ
फिसिनाय‌ सेबां एसे नाफोरखौ मोनो आरो ना। दैसाफोराव बिलोफोराव
औ बेफोरखौ बे बेफोरखौ मा-मा आगजु बाहायनानै हमनानै जायो बा फाननो लाङो नोंथांमोननिथिंजाय।
जोंनियावथ मेनलि माने बिलि गेदेर गेदेरद्रायबा जोंनिया मेसिन बाहायनानै सारो ओमफ्राय बिलो गेदेर नंद्रायाबा माने बारा गोथौ नङाबा जानजायसेफोरबा दैया अब्ला जोङो खादा बा जेखाय लानानै ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो ना आइजोफोरा। ओमफ्राय ओ बेथ बे नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो फुख्रिफोर दङ नामा माने फुख्रिफोराव ना फिसिनानै ओ। फिसियो नामा माने मानसिफोरा
बारा एसेथ गैया सोरनिबा न'खराव गामि गामि मोनसे गेदेरफोराव सोरनिबा न'खरसे बा न'खरनैफोरनाव थायो बारा एसे गासैनिबो न'खराव फुख्रिफोर थाया आरो जोंनि बिथिंजाय।
अ ओमफ्राय माने जोंनिथिं जों बिदि आरो ना जेनेबा आ ओ फुख्रिफोराव फिसिनानै माने गेदेर फुख्रिबो दङ आरो फिसा फुख्रिबो दङ। फिसा फुख्रिफोर आ जोंनि ओनसोलाव माने सुबुंफोरा न'आव जानो थाखाय ना फिरखौ फियो आरो ना फिसा फुख्रियाव। ओमफ्राय गेदेर फुख्रि होनना फियो बुङोब्ला बेयाव जोंनि ओन मान माने ओनसोलनि सुबुं फोरा बिदिनो गेदेर गेदेर ना फिसियो। ओमफ्राय बेखौ बेफार फालांगि माने फाननानै रां आरजिनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
औ ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माने नोंथांमोननि ओनसोलावथ बारा फुख्रि गैखाया नालाय। होमबा ओ जोंनि ओन ओनसोलाव आरो फुख्रिफोराव फिसिनाय नाफोरा जाबाय जेरै जाफ पानि कमलकात सिलभार ओमफ्राय ओ चायना पुति बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि नाफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ थारैनो।
औ। अब्ला ओ बिखौनो बुंनो हागोन जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बारा एसां ओ बिदि दै गैबाङा आरोना जोंनि बायदि
औ मा होनो ओ नोंसोरनि बायसा ओ दैया जोंनि बिथिंजाय थाबाय थाया नालाय ओ फुख्रिबाबो सोरबा न'खरसेनियाल'सो राना सोरनियाबा सो-रनियाबा रानो ओ बेनि थाखायनो जोंनि बारा गोदोर -गोदोर नाफोर मोननो थाङा आरो ना नोंथां।
अ अब्लाबो ओ औ।
मेसें बोथोरा लागि दैया रान -रानिसेबाङाव ओ रानिसेयाव बे जेसेबां देरो बेखिनियानो बारा एसेबांहाय गोदोर- गोदोर साया आरो बिथिंजाय नाफोरा
औ औ। अब्ला ओ ओ जोङो दिनै बे सुंद' सावरायथियाव बेखौनो मोनथिबाय जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने ओ नाफोरखौलाय हमो अब्लाबो ओ एसेबां दै ओ गैयिनि जाहोनाव माने बारा एसेबां हमनायखौ नुनो मोना ओमफाय जोंनि ओनसोलाव औ जोंनि ओनसोलफोराव माने दै बारा थानायखाय नाफोरखौ हमनानै जायोबो फानोबो ओमफ्राय औ बिफोरबायदि आरोना
ओ थारैनो नोंथां।
औ। अब्ला दिनैनि सुंद' सावरायथिखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै नोंथांमोननि ओनसोलनिजाय माबोरै नाखौ हमो, हमनानै जायो बा फानो मा -मा आगजुजों बेफोरखौ ओ मोनथि जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ। अब्ला औ दोनथ'नो सै नामा नोंथां। दे औ। दे गोजोनथों।
औ।